हेलौ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामनानै दोङो नोंथां।
दं आं ओरैनो नोंथां।
औ गिबि गिबियावनो आङो नोंथांनि जे फुंबिलिनि गाहा हामलायनायखौ जासि हरग्रोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो दा नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' हारियावहाय बैसागु फोरबोखौ मोरैहाय फालियो आङो नोंथांजों फंनैसो रावाव सावरायनो सानदों। मोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबि गिबियावनो जोंनि हालामावहाय माबोरैहाय बैसा गु फोरबोखौ फालियो बेनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ नोंथां फोरमाय जागोन
थ' जोंनिया गिबि गिबियावनो बैसागु होनोब्लाथ' जोंनिया गासिबो बर'फोरानो मिथिखायो बैसागुआ जोंना ओ इंराजि दाननि एप्रिल नैजिबा खाारनि जायोा होनबा नोंथां बेबायदिनोहाय जोंहाय जों बै बैसागु खालि बैसागुआव जोबोद रंजा बाजायै गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो जोबोद ओ रंजा बाजायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना बैसागुआ मानि जागायो होनोब्ला जोंना बैसागुआ सैत्र' दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जा गायो आरो ना नोंथां जायखौ जोङो बुङो मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागु खौहाय जोङो गोबां बर'फोरानो फालिनाय खौ जों नुनो मोनो बा जों बेनि अनगायैबो गु गुबुन हारिखौबो जोङो बे मोसौ बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो होना नोंथां बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ मारैहाय फालियो होनोब्ला गिबियावनो जोङो फुुङाव सिखारनानैहाय दुगै लोब स्राङै बेबायदिनो जगार खालामखानानै लानाय बेबायदि बिदिनो दिग्लि लिथि बिलाइ लाव फान्थाव थाराय गाजलि जाबस्रिं मोखोना बिलाइ बेबायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जोङो बुथुमनानै जेरैहाय जोङो फुङावनो ओद गन मोनसे दाननानै औवा मोनसे दाननानैहाय जोङो बेनिफ्राय थेंगल जिरनानै बा आरुं जिरनानैहाय माला सुना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां । औ बे सुनानै लानाय मालाखौहाय जोङो बेबायदिनो मोसौनो मासे मासे गानहोयो बा न' खराव जि बोरमा दङ बे बोरमानोबो गानहोयो बेनि अनगायैबो जोङो न'खरनि जेरैहाय जायगा गलि बा न'नि ओ बारान्दा बा गलि बा बाथौनि थानसालि बेफोराव जोङो मोनसे मोनसे थेबना होनायखौ नुनो मोनो आ रो । नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो मोसौ बैसागुखौ फालियो । बा ओ बेनि अनगायैबो जोङो जेरैहाय मोसौलाव गोसोम गोसोम फोथा होननायखौ नु नो मोनोना नोंथां बेखौबो जोङो बेबायदिनो ओ खान्था बा साराय बेनि हांगारखौ हनानैहाय जोङो थाव गोथां होनानै बेबायदिनो औवाफोरखौ मुथा खानानै जोङो बेनाव फोथा फोथा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो थाराइ बिलाइ दिग्लिलिथि बिलाइजों ओ बुज्राब बुज्राव ओ हाखानानै दोननानै दोनबावनाय जे जेरैहाय ओ माइब्रा माइरं
औ औ ।
बिलाइ खाराय बिलाइ फान्थाव हालदै पानिलााव बेफोरखौबो जोङो एसे सारनो थाखाय दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आ रोना नोंथां । जेब्ला जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय होबोगोन जे अब्ला जो बे ओ हाखनानै दोननाय माइब्रा माइरं फोरजों जमा दोननायखौ जोङो सारफ्राव सारफ्राव मोसौखौ होना लाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना । बेयाव जोङो मोनसे सल' खनो आरो ना नोंथां जेरै लाव जा फान्थाव जा जोंहानि मोसौआ मोजां जा होननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां । बेबायदिनो जोङो मोसौखौहाय बेबायदि मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोसौखौ मोना दुब्लि समाव लायनो थांगोन अब्लानाहाय जोङो गलियावहाय बेबाय
औ
गोदान भागा होनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथां जोंनियाव मोनसे फोथायनाय जोङोदि ज जोङो मोसौ बैसागु फालिगोन अब्लाना बै खालि ग फोरजों मोसौखौ बुनो होन मोना होननाय जोंनाव मोनसे नियम दं आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो बेबायदिनो थानाय बा दिग्ल थि बिलाइजोंसो जोङो मोनाबिलि समावबो मोसौ लायनो थाङोब्ला होनानै बेजोंसो होननानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि अनगायै जोंङो से खालार खालिनो बिदिनो न'खरावहाय बाथौ थानसालि फोरावहाय जोङो फुजा होनायखौ नुनो मोनो बा गामिनि थानसालिफोरावहाय थांनानै जोङो बेबायदिनो गामिनि गेदेर गोलाव उन्दै उन्दै सुबुंफोरखौहाय जोङो बेबायदिनो बोर होयो बा जोंनिहाय देरसिन ज सुबुं ज खुलुमो आरो ना नोंथां बेनि अखानायै ज अब्लाना नै खाालार जागोन अब्लाना जोङो गामिनि गासैबो ज' जाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' लोगो नांनानै खाम जथा सेरजा सिफुं बर'निनो दोरोङारि दामनाय बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागो मागिनो ओंखारलाङो आरो ना नोंथां जोङो बिदिनोहाय खाथि खालानि बर' गामिफोराव बेबायदिनो जोङो बर'निनो दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै बैसागु मागिनो ओंखारलाङो बै बैसागु मागिनायाव जोंनो जेरैहाय मोजां मोननानै न'खरनि सुबुंफोराहाय जेरै जोंनो एसे फैसा बा माइरं हरो बैफोर माइरंफोरखौ लाबो जोङो लास खालि हाय बेबायदिनो बैसागु बिद फोरबो फालिनाय जायो बेयावनो जोङो लावखार ओंखामखौबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां नोंसोरनिखेबो माबोरैहाय फालियो बैसागु?
औ औ औ हागोन नोंथां आ नोंथाङा जेरै आवगाय- आवगायसो होनलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेफोरबायदिनो फालि आरो नोंथां गिबियाव जों सैथो दानानि सोबथा खालाराव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जेरै फुख्रि नङाबा दैमा फोराव जों मोसौखौ थुखैहैयो आरो नोंथाङा होननाय बायदि जों लायो दिग्लि बिटि ब्राइ थाराय ओमफ्राय आरो लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो फिसा फिसायाव हानानै मोनसे जोङो सु जोङो माला खालामो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बे हाफ्लेनाय खौ औ सारै सारै जेनेबा दिग्लिलि दि बिलाइ थानायजों जोङो बुज्राब बुज्राब नोंथाङा होनलांनाय बायदि जोङो फुगा मेथाइ गोदोनि आजै आजौ मोना गालां खनो आरो जेरै नोंथा होननाय बायदि लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नों आरो मोसौनि जोङो औ फागा गोजामखौ जोङो बै थुखैनाय दैमायाव जोङो दिग्लिलिथि बिलाय थाराइ बेजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो गोदान फागा होनानै औ मोसौखौ उदाङै गांसो जानो थाखाय हगार हरनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ।
आरो बिनि से खालार खालि जोङो जेनेबा जोङो फुजा फाथाल होयो आरो आरो जोङो गिदिरखौ जोङो मान होयो खुलुमो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बैसागु मागि होयो आरो न'खर न'खर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना साबस्रिं आरो थरखा लानानै जोङो न'खर न'खर मोसाहैयो आरो जेरै जोंनि खुगा मेथाइखौ खननानै जेरै जंखायलायनाय मेथाइ खननानै जोङो खुगा मेथाइ खननानै जोङो न'खर न'खर अ मोसा हैयो आरो जायनिबा न'खराव जों मोसाहैयो औ जुमाय माइब्रानि जुमाय बेथ' थाखायोना जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोआव औ बे बे अमा बेदरजों जोङो बै जुमाय गिसि गोरान बेखौ जोङो लोंनानै ज' ज' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला रंजाहैयो आरो । न'खर न'खर आरो जों जायनिबा न'खराव औ रंजानो मोसानो थांगोन अब्ला बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै माइरं एसे रां एसे हरो आरो जों औ आरो जों बे माइरं एसे रां एसे हरनायखौ जोङो बैसागुनि जोबथा दिन खालि जोङो लावखार ओंखाम जाहैयो आरो सोर एगस एगथा बिदिनोबो जों गोखा गोखै जानाय जायो । आरो नोंथां बैसागुआव औ आरो जोङो मोनसे जोंनिनो बावखुंग्रि फोरबो बेखौबो जोङो बैसागु फोरबोआव फालियो। नाय जायो आरो नोंथां बेयावबो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ जोङो गथ' गथाय जयैनो बैयावबो बैसागु फोरबोखौ फालिहैयो आरो नोंथां बेयावबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रै बर'फोरनि दानाय लुनाय सि जोम बेफोरखौ जोङो फालांगि खालामफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङाबो जानो हागौ बावखुंग्रि हाजोआव थांनो मोनबाय नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो आंथ' दासिमहालागै बाव खुंग्रि हाजो आव थांफेरनो मोनाखै आरो नोंथां थांफेरनो मोनाखैबाबो आङो जोंनि बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों बा थांफेरनो मोननाय सुबुं फोरनिफ्राय गोबां मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो बावखुंग्रि हाजोआवहाय जेब्ला जोङो बैसागुनि बैसाग एप्रिल दाननि जेरै जिनै जिथाम जिब्रै खालार जोङो बावखुंग्रि हाजोआवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेयावहाय जोंना मोनसे सल' दङ दे सल' दङ जे जोङो बे हाजोआवहाय मानो गाखोनो थाङो होनोब्ला जे बेयाव सासे राजखुंग्रियाहाय सासे राज कुमारखौ मोनैनि जाहोनाव बे हाजोनिफ्रायनो बावखुंग्रि सिख्लाया गाखोनानै गावनि जिउखौ गारदोंमोन होननानै बार्जुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन होननानै फोथायनाय दं आरोना नोंथां बेयावनोहाय जे बावखुंग्रि सिख्लानियाव मोजां मोननाय जेरै लाइमोनफोराहाय थांनानै बेयावहाय बोर बियोब्ला जमानो थाङोबोला जाफुङो होननानै ओ नुबोदों आरोना खोनादों आरोना आङो नोंथां बेबायदिनोहाय बे बैसागु फोरबोआव बयबो बिदिनो बोराय बुरै गथ' गथायाइ बा सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराहाय बयबो ज' ज'नो हाजो गाखोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो हाय गोबां ओ धोरोङारि जेरै जोंनि जि बोरै बैसागु औा गाननाय जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस स्ला बा जोंनि बर'निनो धोरोङारि जेरै ओ माइब्रानि जौ बा माथानि जौ बेबायदि गोबां बिबांनिजोंनो ओजों ओ बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय द फोराव फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायद दिनो बैसागु बोथोरावहाय ओ बेयावहाय हाजोआव गाखोनो गोबां सुबुंफोरखौबो जोङो फैनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरै जोंनि ओ बिटि सि ओनसो ओनसोलनिल' नङा जे जोंनि आसामनि बाहेरनि बो सुबुंफोरा बे फावखुंग्रि हाजोआव दानि जुगाव जोङो गाखोफैनायखौ नुनोब मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो बेबायदिनो। सानथामनि हाबाफारि लानानै बावखुंग्रि हाजोखौ फालिनायखौ ज जोङो नुहुरो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोस
औ औ औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जे आङो जोंनिनो बर'निनो बैसागु फोरबोनि बागै माखासे मोनथियै उम बाथ्राफोरखौहाय नोथं थांनिसि नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन बाय नोंथां।
औ औ।